औ औ खुलुमबाय उम दङ नै बिजनियाव फैदोंमोन।
अ आसा मानोबा?
ओइ एसे माबायाव फैदोंमोन आङो माने खामानि दंमोन।
आतसा आतसा
ए
हारसिं ओ लोगोफोर
ओ हारसिंनो फैदों?
अ थांफिनगोन
ओ दसे थानानै थांफिनसै।
बेसे रिंगायाव थांगोन?
ओ बिदिनो से घन्टासोनि उनाव।
से खथासो उनाव ना?
औ मोजाङैनो दंथायो दंनायालाय इसोरनि अननायाव उम
ओमफ्राय आंनाबो मोजाङानो दङ।
औ उम।
मोजाङै दङ दासान्दि।
ए आ उम उम गरमा बिराद बारा जागासि नेदा स
औ एसे अखाफोर हायोमोनबा एसे मोजां जाग ओमफ्रायो सोलिगासिनो माबाफ्रा मोसानायफ्रा?
मोसानाया सोलिदों ओ। मैया मैया माबाबाय ओ फोजोबनाय जाबाय। माबा लादोंमोन नालाय ओ मा होनो वार्कशप लादोंमोन नालाय ए मावबादा माव अर्डार लादोंमोन ओमफाय मैया बिदिनो आन्जाद नायबाय।
औ।
आन्जाद नायनानै फोजोबथनाय जाबाय उनाव ओमफाय
औ। मोसानाया मा माखौ स सोलोंखो ओरैनो आरो मा मा खौ हाखो?
ओ मैया नायनाय बायदिबा एम। बा बागुरुम्बा मोसानाय दावस गोलै ओहो दावस्रि देलायथ' नङा मोसाग्लांनाय बारदै सिख्ला ओमफाय जारा फाग्ला। मोनब्रै मोनब्रैखौ नायदोंमोन।
अ माबाया
हा?
ना दाननो नाजोबबाय।
आङो आङो मोजां ए दामबरफ्रा जामबग्राफ्राबो हाबाय हानाया ओमफ्राय सेर सेजा दामग द सासेल' जानानै दङ ननो सिफुं दामग्राया माबासो सिफुं दामब्रैया माबासो दङ साब्रैसो दङ ओमफ्रायफ्राय खाम दामग्रायाबो साथामसो दङ आं बाय बे सिफुं मा होनो सेरजा सरजा सेरजा दांब्राया सासेल' जानानै दं आरो जोंनिया
दामदोंमोनलाय
आङो बिफां दामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय सोलोंदोंबो सोलोंनाया ओमफ्राय जाथ्रा ओमफफ्राय बेखायनो खामखौसो दामफिनबाय आङो
खाम दामबाबो जायो सिफम दामबाबो जायो रोंलांखायो लासैनो रोंलां बांद्राय म नां
नायनोसै र'
औ आरो फोरोंगआ जायोैबा हा मोजांसो रोंलांबावो जसे नामैनो
ए फोरोंनो हाबा एसे साबसिन जायो आरो ने
दसाा ग ' नांखाया जेनेबा जोंनि माबा मा होनोमोनलाय बि ग बेखौ बाय फोरोङोदि बेखौ फोरोंलांबानो नायै नायै फोरोंलांबानो नंगौ रोंलां थायो आरोखि।
उम उम उम।
दिनो मोन ना? आंबो खामखौ सोलोंदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरै सिफुंखौथ' रों फेयानोमोन आङो उनाव बिदि ओंखार खदाव ओंखारदाव फोरोंलां फोरोंलांसो आंनि आइडिया आरोना रावबो फोरोङाखै आंखौ ओमफ्राय दा सिफुंबो थांबाय आरो। आमफ्राय दा सेरजा दंबावोमोन सेरजाखौबो एसे रोंहांबायमोन थाङै थाङै ओमफ्राय नै बेसेबांबा गोबाव थाङा लासिनो सोलोङा लासिनो माबाबायना दा रोंनो नागिरला।
उम उम उम। ट्रेगावबो सोलोंनो सोलोंनो लुगैयो आङो लुगैनायालाय।
मा समा? सम मिलायबालाय रोंसिगौमोन बे। दालागै।
उम उम उम। हेल'। आंहाबो सोलोंनांगौ सेरजाखौ।
औ दे सोलों आं दा बै सेरजा बानायनाय सेरजा दाननाय खाम दान्नाय बेफोरखौसो सोलोंनो मोनासै रा
अ ओंथ सोलोंनांगौथ' इसोरखौबो उम
जोंनि मावख'आवनो फोरोंदोंमोन ना सोलोंगासिनोबो।
औ औ।
माखासे रोंबाय रोंनायालाय गथ'फ्रा औ औ सोलियो माखासे रोंबाय ओमफ्रायो जोंल'सै आरो रोङिया। जोंल'सै माने आं गुबुनखौ मिनथिया। आंल'सै
आंबो आंबो रोंखाया रोंनायालाय। खनसे ओ जोंनियाव माबादोंमोन बेयाव एसे माव फानो मोनदों आरो सोलोंफानो मोनदों माबानाय। खिनिखौ मा होनो खाम। बे दानखनायखिनिखौ गुदुं खालामनायखिनिखौ हाबाय ओमफ्राय बैखौबो मोन दोमोन मोननायालाय मा होनो थुमनायखौबो। होमबाबो मोनदोंबाबो गोसोआव था थाजोबाखै।
अ ओ फोरोंगिरि फोरोंगिरि फैनानै फोरों फैनायावहाय नोंसोर दंमोन ने?
उम दंमोन दंमोन ओ थुमनाया जों दंमोन एसे अ अ ओ साननैलसो फोरोंनाय जा खादों खोमा
साननैमोन ने?
ओ साननै ना सानथाम साननैलमोन खोमालै। टाइम सम गैयैनि माबायासै ओमफ्राय बेबो फैयासै खोमा फोरोंग्रायाबो उनावसो फैफिनबावदों ना मादोंमोनथाय
अ जोंनि लोगो लाबोगासिनो दिनै औ। मा होनोमोनलाय बेंथलनिजों बबेबा आमथिखा ना बबेनि जोंबा सोलोंनानै लाखिनो रोंदों होननाय बायदि खोनादोंमोन आं दैदेनगिरिफोरखौहाय।
बेंटलनि माबामोन
मा नाम मोनलाय बैयो सानैसो मा बोरैबा नामथारमोनलै बियो
माबा मनिस्वर मनिस्वर सासे ओमफ्राय ओरै आमथेखानि मा नाम मोनथाय बै आदाया गोसोमा?
ओमफ्राय बिराजबोमोन नामा बिराज ना प्रिथिराज बिराजानो जागोन औ। बेनो औ हा लाखिनो हादों नो उम। ओमफ्राय फैथ' थारला ओरै
थांनाया थांनायाथ' थांनाय जागोनानो दानो दानो माबा थारगेथ गैथवा आरो थारगेथ गैथवा उनफ्राव गोनां जायोबा थांसै
जेब्ला समफोर ओ औ सम लानानै सावरायमेलफोर जायो बेयावथ' नुजाफै खानांगोनानो।
औ औ ओम
ओमफ्राय नोंना फैनायाहाय खामानिया जाबाय
जाबायानो ओ
जाबायानो औ जाबाययानो खामानिया जोब्बाय जोबनाया होनबाबो दसे माबानो लुगैदों थाथ'ना जिरायनो लुुबैदों सान्दुं गोसाखाय
दं ओरैनो गावनि गारिजों अ औ औ
ओमफ्राय जेरावबो थांथ'थाराखैना थांनायाथ' आङो उन्दुनानै दंफैयो नै अ उन्दुनानै दंफैयो आं
ओ ओ ओ अ गरमाबो बिराद गरमखा दिनै औ औ न
औ अखा हाबासो थान्दा जागोन
ओ
ओमफ्रायो दस्राफोरजों रायज्लायहराखै लोगोफोरजों
रायलायनाया सा दिनजोंल' रायलायनाय जादों सादिनजों खननै रायलायबाय ओमफ्राय नोंजों खनसे
अ आंनाबो रायलायनाय जादोंमोनब्रा ओमफ्राय एखमबा नै एखमबा समाव ओरैबायदि जायो जेनेबा लोगोफोरनाव हरबाय जे जेनेबा हरै हरै हरनानै रायलायो राय रायलायनानै एखमबाथ' थाब'आनो मिथिबायना
अ अ
ओरैबायदि गाज्रि
ओ ओ ओ माने माबानो ओ बार' मिनिट हारसिं दानजालांबाथाय हारसिं दानजालांनाय जाबाथाय थाया
औ औ औ बेखौथ' बेखौ मिथिखायो नङा खमबा समावहाय दानना सिगां दानबाबो ना समावहाय ओरैबायदि जायो
आं बेखौ मिनथिथ'वालाय ओमफाय होमबा,
औ ओरैनो बेसेबां रायलायो ओरैनो जेनेबा जिनै मिनिट जायाब्लाबो जेनेबा जिनै मिनिटनि सिगां जिसे मिनिट बेसेबांबा सेकेन्ड जाबानो
आं दा माबा मा होनो जि - जि मिनिट खरै रायलायनाय जायो आरो,
अ जि - अ जि मिनिट खरै रायजलायोब्ला नोङो माखासे गेजेर खनद'वावहाय मा होनोमोनलाय आद्राफोर थानाय बा माबा मोनसेफोर आवाजफोर खोनानाय बेखौहाय दाननानै माबागोन ना बेसे थागोन मागोन ओंखायनो एदसे जि मिनिटनि बारा रायलायो। ब्ला मोजां जायो आरो,
अ ओमफाय नै बांद्राय-बांद्राय रायलायफ्रांबा बो ओरै माबाहैनाय जायोना, गासिबो दानजा जोबनाय जाथारोना? ए
नांगौबा ससे-ससे दाननानै माबाथों होनलाय एहे
ओ-ओ, बिदि - बिदि होननानैनो ओ बिदि होननानै दस मिनिट एसे बारो जेने एसे बारो जेनेबा एगार' मिनिट जाहांफोर जायो। मोनायाव थारमाने न'वाव एसे माबा जायो उम मोनायाव एसे खोनानो नागिरा, टाउवारा एसे माबा जायो। असुबिदा जानो नागिरो।
ओ-ओ- ओ
नायनाय जागोन नायनायालाय। रायलाय नायजागोन।
ओम खामानियाव हाबबाथाय आंना बेले जानो नागिरोना? खायनो ओरैबो मिलाया ओरै, ओ मिलाया जायो। खायनो नै बोरैबा। बिदि समावहाय रायलयनो मोनोमोन मोजांनो ओमफ्राय बिमा दावराव जाथारोमोन आरोना ओमफ्राय खामानियाव दंहैजोबोना लोगोफोरा दा। बेवहाय बांद्राय रायलायनो सम होनो हानो नागिरा आर माने ओरै उननि समावहाय सोस दावराव जादों बेखौबोथ बोजोबथारोना रायलायनायाव।
ओ उम उम उम लोगोफोरखौनो माबा ओ जायो जायो दे ओ जायो।
दोनथसै उनावहाय दायो मोनायाव सम मोनबा हरदो।
ओ उनाव रायलायफिनजागोन दे ओ दे दे दे दे उम